हेल'!
औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों खोनादों
औ। आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आङो दा जोंनि औ। अमा फिसिनायनि सायावनो सावरायनो सानदोंहा
सावरायजागोन।
औ जोङो अमाखौ माबोरै फिसियो होनना बुंब्ला जों दानियाथ गोबां बायदि बुरजा बुरजा फिसिनो हायो नङा होमबा
औ नंगौ।
औ थिग बेबायदिनो गोदोनि अमा फिसिनाय आरो। दानि अमा फिसिनाय नोंथाङा गोदोनि अमा फिनायखौ एसे फोरमायनानै
औ जागोन ओ गोदोनि अमा फिसिनाय आरो दानिखौ नायोबाथ एसे माने जेबो गुबुन मा होनो सोलायनायखौ एफाराब नुनो मोना नाथाय ओ दानि अमा फिसिनायाव माखासे अमानि आदारफोरखौहाय माने बानाय जानाय माने बेफोरनिफ्रायहाय बायना लाबोनायखौ ओमफ्राय जाहोफैनाय खौ नुनो मोनो आरो ओ माखासेया जेनबा अमाया देरहो थाब थाब देरनो थाखाय देरहोनो थाखाय माने माखासे मेडिसिन नफोर बाहायनायखौबो नुनो मोनो आरो भिटामिन बेफोरबायदि बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ना दानि दिनाव। आरो गोबां माने नआव लानायनि अनगायैबो माने बिज बिजनेसफोर खालामनायखौ नुनो मोनो आर ना अमानि थाखाय आरो ओमफ्रायहायो गोदो फाय जे जोङो अमाखौ लायोबा गोदोनि दिनावहाय माने बिदिनो मा फा मानै बिदि नो खासि नङाबा बुन्दि फिसाफोर खालामनो गोबां खालामनो थाखाय आरो फिसाफोरखौ फाननो थाखाय थाखाय गोबां अमा माबानो थाखायहाय माने लानाय जायोमोन आरोना ओमफायहायो गोदोहाय ओ अमा लायोबा माने बिदिनो जेरै जोंनि बे जे जोंनि माइ गायनाय जोंथ माइखौ जोंनो गायखायो खायो आरो बेनि उनाव हानायनि उनावहाय जे जोङो माइखौ मोन बेखौहाय जेब्ला ज जोंङो माइरं खालामनो जोंनि जाग्रा आदार खालामनो नाइगिरो ओ बेखौहाय मिलाव हाय जेब्ला जों लाइ ओ लाङो सौनो थाखाय नङाबाबो जोङो सिगांनि समावथ ओ उवालफ्रावसो देनानैहाय ओ माइखौहाय माइरंखौ दिहुननाय जायोमोन जे बे माइखौहाय जोङो दानि दिनाव थ मेसिन माबायाव हैनाय जायो ओ मिलावहाय हैनाय जायो मिलावहाय हैनानै जेरै जेरैहाय ओ माइरंनि अनगा बे गुन्दैया ओ माइगाब जुजाया जेन माबा जाहैयोबा मा होनो गुन्दै जाहैयोना बेखौहाय जोङो ओ माने सिगांनि समावहाय बेगखौसो होनायखौ नुनो मोनोमोन आरो आरो हाग्रानि जे बारि बागानाव थानाय ओ थासफोरखौ हाय हा नानै होनाय नुनो मोनोमोन आरो माने रुनानै आरो बिदिनो लावफोर दङबा जोंनि बागान बारि बागानाव जेरै ओ जानो थाखाय गायनाय बिदिनो लावफोर रानायफोरखौ जानो नो हारिफोरखौ माने जाख'नो हायि बेफोरखौ माने बेफोरखौहाय अमानो रुनानै होनायखौहाय जोङो नुनो मोनोमोन आरो बेजों गुन्दैजोंहाय लाग गायनानै जोङो अमानो होनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि दिनाव माने बिनि अनगायैबो गुन्दैखौ खुमबा बाहायनाय नुनो मोनसै आरो दामफोराबो बारा जाबाय नालाय दायो माने गुन्दैफोरखौबो जोङो नायोबा नुनो मोनो जे माने ओ माइरंजोंहाय समान समान थांनो नागिरो आरो ना गुन्दैनि दामाबो
औ
दायो माने बांसिनानो दाना बिदि होनायखौहाय जोङो नु नो मोननाय जायो आरो बांसिन अमाखौथ' लायो नोंथांमोननि गामियावबो लायो जानांगौ
औ नंगौ
औ ओरैनोथ' जोंनाबो ओ न'खर न'खरथ' फिसिनायखौ नुनो मोनो दाबो माने गामि एरियायाव ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जोंना ओ ओ फालांगिनि थाखायबो जोङो फिसिनायखौ नु नुनो मोनो गोबां गोबां फिसिनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय सोरनाबा सोरनाबा माने दि लि ओ माफा माफा फानहरनो हानायनि बिदि लानायखौबो नुनो मोनो आरोना माने बिराद गोबां ओ माने सानसेयाव मासे मासे फानहरबाबो माने जोब नो गैया आरो बिदिखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय अमानि अनगायै थ' जोंना बर'फोरा ओम दाउफोरखौबो लानायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय बिदिनो औ मोसौ ओमफ्रायहायो बोरमा बेफोरखौ लानायखौ नुनो मोनो आरोना बेफोरनिफ्रायबो जोङो ओ अमा लानानै मोसौ लानानै माने जोङो रां खामायनो हायो आरोना एसेबाबो जोंनि न'खरावहाय माने सुंथानो हानाय खौ नुनो मोनो आरो दा नोंथां मोननिथिंबो बेफोर अमा ला नाया सोलियोना नोंथां एसे फोरमायना होदो
औ नंगौ जोंनिथिंबो बे अमा लानाया थारैनो सोलियो ओ थिग बेबायदिनो सोरबाबा न'आव फिसिनो बैसागो मागोफोराव जानो थाखाय जमा साब्रै बा लोगो नांनानै बिदिबो बिदिबो फिसियो आरो सोरहाबा नखरावनो मानसि मानै गाव एसट्रा फिसियो आरो थिग बेबायदिनो सोरबाबा बिजनेस लाइनाव लांनो थाखाय गोबां गोबां फिसियो आरो थिग बेबायदिनो फिसियोब्ला जोङो जेरै बिजनेस लाइनाव फिसिनोब्ला जोङो अमाखौ बिमा खालामनानै जोङो फिसा जाहोयोब्ला बे फिसाया जोंहा मास मोनब्रैयावनो जोनोम मोनो बेनि उनावहाय बेखौ जोङो मास मोननै बा देर माहा बेयावनो जोङो फाननो हायो थिग बे समावनो जोङो गोबां रां ब्रै रोजा बा-बा रोजा बिदि दामाव जोङो फाननाय नायखौ नुनो मोनो आथिखालाव गोदोथ' बे अमानि दामाबो एसे खममोन नालाय मासेयाव जेरै से रोजा नै रो नै रोजा बा जिबाजौ बिदि राङावनो जोङो फाननांगौ जायोमोन आरोना
औ
ओमफ्राय दानि दिनाव बेदरनि दामाबो बांदों आरो अमा फिसानि दामाबो बांदों थिग बेबायदिनो जोङो फिसिनानै नाय नुनो मोनोना आरो जोनो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि अमा फिसिनाय आरो दानि अमा फिसिनायनि फारागानो जाबाय जेब्ला जेरै जोङो गोदोथ' जेबो बायनाय दाना बा सापर बायदिसि ना दाना बेफोरखौ जोङो होआमोनोना बेयाव जोंहा गोदो अमाफोर नि बेमार आजारफोरा जायामोन आरो खममोन आरो नाथाय दानि मुगायावथ' जोंहा बायदिसिना बायनाय दाना सालानि गुन्दै आ रि होनायनि जाउनाव जों गोबां बेमार आजार जानायखौ नुदों नङा होमबा अमाफोरखौबो औ आरो थिग बेबायदिनो दाना होनानै फेरेनाय अमाया जोंहा जानोबो गोथाव जायो जाया नङा होनबा
औ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो गोदो आरो अमा थावख्रि अमायाथ' गोबां रोखोमनि दङ नङा होनबा गुबुन गुबुन बेबायदिनो अमा थावख्रिबो दङमोन आरो बेयो थारैनो जानो जोबोर गोथाव नाथाय दा बे अमा थावख्रिखौ जोङो नुनो थांलिया आरो गोबां बेखौ बे माने देरनायावहाय एसे गोबाव सम लायो होनना बुंदों आरो बेयो बांद्राय आदारखौ जाया थिग बेनिखायनो बेयो थाब नो देरा बेनिखायनो जोङो दानिया बे अमाखौ गोबां खम फियोसो आरो।
औ
औ थिग बेबायदिनो जोङो अमाखौ फिसियो आरो ना नोंथां आरो नोंथाङा बुंलांनो बेबायदि अमानि अनगायैबो जोङो मोसौ बोरमा बेफोरखौ फिसियो नङा होमबा। थिग बेबायदिनो मो सौ बोरमानि बेलायाव अमानि अमा फिसिनायनि रुजुनाय जों नायोब्ला एसे खरसाया खम जायो आरो नङा होमबा। थिग बेबायदिनो जोङो मोसौ बा बोरमाखौ जोङो हाग्रायाव दुब्लियाव बा फोथाराव हार हगारना होयोब्लानो बिसोरो गावनि आदारखौ गावनो ननायागिरनानै जायो नङा होमब्ला। औ थिग बेबायदिथ' जोङो अमाखौ फिसिनानै अमानो बेबायदि हेगारनानै जोङो माने गावसोरनो नागिरनानै बिसोरथ' जानानै उदै बुङा नङा होमबा। औ थिग बेबायदिनो बोरमा मोसौ बेखौ जोङो एसे खम खरसायावनो फिसिनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो एसे एनै बा सापर बा बायदि दै बा संख्रोय लगायनानै इसे इसे होयो आरो मोना मोना समावहाय जोङो औ थिग बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बे बोरमा बा मोसौ बेफोरखौ माबायदि फिसिनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो।
औ जोंनिथिंथ' मोसौ अमाफोरखौथ' बिदिनो आं दहाय बुंनाय बायदिनो माने दाबो गुन्दैजोंनो माने फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो ना गुन्दै आरो ओंखाम। ओंखाम खालायफोरजों जे जों जानानैहाय आग्लायनायफोर ओंखाम ओंखाम आग्लायनाय थायोना ओंख्रिफोर आग्लायनाय बेफोरनि खालायफोरजों माने आदारजों लाायनानैहाय होनाय नुनो मोनो। आरो जुदि बिदिनो दैज्लां बोथोरफ्राव थ' दायो थास'फोर मोनो नालाय। बिदि थास'फोरजों थास'खौ रुनानै आदारजों गुन्दैजों होनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो मोसौ बेफोरखौथ' मा होनो फुङावहाय बिदिनो खाहैबाय। गांसोआवहाय खानानै दोनहैयो ओमफ्राययो सानजुफु फुं जाबा बेखौहाय माने जायगा सोलायना होयो माने बियो सानसे जानांगौ नालाय बेाहायनो बेखौ खास्लायना होयो। बियो आरो औ औ औ दैबो दौवो आरो बेखौहाय मोनायाव मोनाबा माने बेखौहाय लायनाय जायो आरोना मोजाङै आदोर खालामनानैहाय। ओमफ्राय जुदि नोंथाङा जुदि आदारखौ मोजाङैहाय मोनजाजोबाखै बायदि मोनोब्ला माने मोसौनि उदैखौ बुङाखै बायदि मोनो मोनोबा नोंथाङा माने खानानै माने हानानै गांसो हानानै होफैनायबो बिदिखौ नुनो मोनो आरोना। ओमफ्राय हायथ' औ ओमफ्राय हायथ' ओ मोसौनो जाहोनो थाखाय जोंना बै माइ आबादनिफ्राय जे माइखौहाय दिहुननानैहाय जे माइनि जाबोर थायो। जाब्रा थायो बेखौबो माने जाब नानै दोनो आरो ना मोसौनो जाहोनो थाखाय। ओमफ्राय बेखौबो जाबना दोननानै औ औ जाबनानै दोननाय नुयो आरो। औ जिगाबखौहाय हुंनानै दोनो आरोना गोजौनो ओमफ्राय बेखौनो आदार आदारफ्रा थोआ जायोबा माने बेखौ जाहोयो आरोना नोंथांजों माने जोंबोर दोनोना बिदि?
औ नंगौ जोंनिथिंजायबो थिग बेबायदिनो माइहुम गिदिर गिदिर खालामनानै दोननायखौ नुनो मोनो सोरबा सोरबा माइहुमनि अनगायै जोंहा न' बानायनानैबो जिगाबखौ दोनो। नोंथां,,
औ!
माने बियो,,, माइहुम बानायनानै दोनोब्ला सायाव जेबो तिलपार बा जेबो उखुम,,, होआबोला बे,, अखा नांबाय थायोब्ला बेबो सेवो नालाय थिग बेनिखायनो न,,,,, ' बानायनानै मोजाङै दोननाय जायो आरो। अखा सिनो मोनै बायदि। औ!
दे होमबा नोंथां जोंना समा जोबनानै फैबाय। बेहायनो लाखिथ'नोसै। औ नोंथां गोजोन्थों।